थां खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि इं ख्रि जेरै सबायजों साम' अनलाजों दाउ ओमफ्राय नार्जिजों अमा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनो आङो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ रायलायजागोन नोंथां आंबो ओरैनो फ्रिसो दं रायलायजागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम' बेनि बागै आंनोसो फंनैसो बाथ्रा ओ खोन्थादो।
औ नोंथां बिदिब्ला खोनासं आं फोरमाय लांनोसै ओ स अन अनलाजों दाउ
औ
जों जोंनाथ' बियो बर'नि दोरोङारि ओंख्रै ओम बेखौ बर'फोरा बयनिस्राय बेस्ट ओंख्रि आरो बियो अनलाजों दाउ आरो सबायजों सबायजों साम' बियो ओ बेखौ उम अनलाखौ जोङो फास्टआवनो ओ माइरं सुना लाग्रोबाय ओमफ्रायो बिदिनो ओ माइरंखौ ओ गुन्दै खालामनानै अन खालामना अन गुन्दै खालाम माइरं खौ गुन्दै खालामनानै अन औ अ गुन्दै खाल मनानै लानान-लाग्रोनाय जायो जोङो ओमफाय बिदिनो ओ जेनेबा दाउफोर होनोबा बि दाउफोरखौ एवफ्रानग्रोनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव दै होनानै बेखौ गोदौजासिम अर बा गेसाव ओ जोङो बिखौ दैया दैया दुंजासिम संनाय जायो आरो दैया जेब्ला गोदौगोन अब्ला बि जों देखानानै लानाय बा मेचिनफोराव उनखानानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो गोदौनाय दैयाव होनाय जायो
औ नोंगौ थारैनो
बिबदिनो मस्ला संख्रै बायदिसिना होनांगौ मुवा-मुवाफोरखौ होनाय जायो
अ नंग
सेया बिदिनो ओ लाव लाव ए लाव लावबो जानाय जायो आरो खायसे खायफा खायफा खायफा मानसिफोरा जेनबा गथायै जानाय जायो बियो अन होनानै गोदौनानै दैया रानलांबा एसे आथा आथा बायदि जायो नालाय माइरंनि सो नालाय बिदि जायो नोंथां औ आरो सबाय जों साम बिखौ ओ बिदिनो सामखौथ जोङो फास्तआवनो ओ सामनि दाखोन बा आरो बिनि लानजाइ जेनबा बिजौ बिखौ दानसग्रोनानै लानांगौ जायो बिखौ साफा खालामनानै हुनानै बा सुनानै लाग्रोनांगौ जायो बिब्दिनो सबायखौ दैयाव सोमनानै बेखौ सोमनानै गुरै खालामनानै मोजाङै सुनानै बा बि बिगुरखौ मोजाङै साफायै सुनानै लाग्रोनाय जायो बिदिनो ओ सबायाइखो बिदिनो साम खौ एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनाय जायो मोजाङै बेनि उनाव बिनि उनाव खारै होनानै सामखौ फास्स्टआवनो एवफ्रानग्रो औ सामखौ फार्स्टावनो एवफ्रानग्रोयो बेनि उनाव हायखांना दोनथ बाय आरो साम माबाखौ सबाइखौ एसे एवद एवफ्राननानै खायसे खायसे मानसिफोरा एवफ्रानालासिनोबो होयो खायसे खायसे एवफ्राननानै खायसे खायसे एवफ्राननानै एवफ्रामनानै बिदिबा थावजों एवफ्रननाया गोथावसिन जायो होननानै मानसिफोरा बुङो आरो आरो नोंगौबो बियो थावजों एव फ्राननाया एसे गोथावसिन जायो आरो जे बिब्दिनो खारै खारै होननानै संनाय जायो नोंथां नोंथाङाबो सबाय आरो साम'नि सोमोन्दै संनाय खौ‌ नोंथाङा मिथिनायखौ आंनो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम' बे माननैनि खौ आङो फार्स्टआवनो नोंथांनो ओ फोरमायग्रोनोसै जोंनि बे हालामावहाय सबायजों दा सामुखौहाय फास्तावनो जोङो ओ सामु सामुखौहाय हाथाय बा ओ दैमा बा फख्रिनिफ्राय खननानै लाबोनानै जोङो साननै बा सान थाम-थामनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो नोंथां‌। मानो होनोबा जोङो बेखौ मानो सोमना दोनो होनोब्ला ओ साम'आथ' हाब्रुआव थायो नालाय नों थां बेनि हाब्रुआ जाहा थे गनानै बियो मोजां जायो जाहाथे जों बेखौ जानायाव हाब्रु मोनजाया एबा अन्थाइफोर बालाफोर बिबदि मोनजाया बेनि थाखाय जों बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोङो बेखौ साननैबा सानथामनि सोमना दोननानैहाय जोङो बेखौ ओ सुस्र'नानै ओ बिनि बिगुरखौहाय सायनाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जङो बिनि बिगुरखौ साय खांनानैहाय जोंङो बेनि लान जायखौ दानस'नाय जायो आरो। बिनि लानजाय दानसनानै जोङो ओ साम'खौ मोजाङै सुनाय जायो आरो फुनानै औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै सुखांनानैहाय बे जोङो ओ सबायजों सामु सं-संनो थाखायथ' जोंनो सबाय नांगोन नालाय बे खौहाय जोङो न'आवनो था थाखानाय समाय सबाय नङाब्ला हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनाय सबाय खौ जोङो एवदबग्रोनानै लायो आरो जों खायफा खायफायाव खायफा खायफा न'खरनिया बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ एवदबनानै हाय जोङो उननाय जायो आरो
औ नों
औ उननानै जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय ओम सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनि बिगुरा जाहाथे रुइनानै खारो बिनि थाखाय औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ दसे समनि सोमखांनायनि उनावहाय जोङो सुयो आरो मोजांसे बेनि बिगुरा खारनाय बायदि सुनानैहाय जोङो औ दाननानै लानाय साम'खौ जोङो एवफ्रामनाय जायो आरो थाव होनानैहाय थाव गुबै होनानै औ बेनि फ्राय जों बेखौ एवफ्रामखांनानैहाय जोङो ओ हायखांनानै दोनथ'नानै बे साम' एवफ्रामनाय सारायावनोहाय जोङो ओ सबायखौबो होनानै रुग्रोयो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बिबांनि नांगौ जखानि जखा बायदि खारै होनानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ सबाया मोजाङै रुयोब्लाथाय बेयावहाय ओ सागं सानाय जायो आरो सबायखौ गेब्लेहोनो थाखाय औ बेनिफ्राय जोङो बे सागं साखांनानैहाय सामु एवफ्रामनानै लानाय साम' खौहाय होनाय जायो आरो सबाइ ओंख्रियावहाय। बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जेरै फानलौ जिरा जाब्रां बेफोरबायदि मस्ला मस्लि देनानै होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो ओ सबाय ओ ओंख्रिया जेला ओ दैयाहाय राननानै गथा जायो अब्लाना जोङो संख्रै नांदोंना नाङाखै बा खारै नांदोंना नाङाखै बेखौ ओ नायनानै जोङो ओ गंगार धुन्दियाफोर एसे होनानै जोङो ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिब्दिनो अनलाजों दाउ ओ अनलाजों दाउ जों संनो थाखाय जोंनो फासआवनो नांगो नांग्रोगोन अन गुन्दै । अन गुन्दैखौ जोंङो माइरंनिफ्राय खालामो । नालाय न थां जोंङो माइरंखौ दसे समनि थाखाय नांगौ जखानि लानानै दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां । बेनि उनाव बेखौ दसे सम सोमनानै दोनखांनानै जोंङो बोखांनानै बेखौ ओ सुस्रना लानानैहाय जोंङो दै सर जासे दसे सम खिरखायाव दोनो आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां सैथो ।
ओमफ्राय जोंङो बेखौ दसे सम खिरखायाव दोननानै ओ जेब्ला दैया रानो दिंखि बा ओ उलाराव देयो आ बिखौ
औ नंगौ नोंथां ।
आथिखालावथ' जोंङो नुनो मोनदों दिंखि बा उलार बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनला । ओ मानो होनबा आथिखालाव ग्रेन्दार मिक सारा बांसिन बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो । औ बेनि फ्राय जोंङो ओ बेखौहाय देना लाखांनानैहाय जोंनोथ' अनलाजों दाउ संनो थाखाय दाउ नांगोन नङा होनबा नोंथां? बेखौहाय जोंङो न'नि दाउ एबा न'नि दाउ नंङाबा जोंङो हाथायनिफ्राय बायनानै लाना फैनाय दाव बे बेफोरखौ जोंङो मोजांङै ओ सुनानै लानांगोन एबा बासिना लानांगोन । बेखौ मोजांङै सुनानै बा सिना लानानैहाय जोंङो ओ पियास थाव गुबै होनानै जों बेखौ एवफ्रामग्रोनानै लागोन आरो नोंथां ।
औ नंगौ नोंथां ।
खौ मोजांङै एवफ्रामग्रोनानै लानानै जोंङो ओ देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौबो जोंङो ओ बे एवफ्रामनाय बेदरावहाय जोंङो दै होनानै जोंङो उननानै लानाय अन गुन्दै खौहाय ओ जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोंङो बेयावहाय आखाइयाव मुथा मुथा लानानैहाय फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो । जाहाथे बियो गथा जाया बे औ बिनि जोंङो बिब्दि अन गुन्दै होनाय समावनो जोंङो ओ खोस्लिजोंबो एरै एरै होनाय जायो आरो । बेयो ओंख्रिया अन गुन्दैया जाहा थे गथाखाया बेनि थाखाय । बिनिफ्राय जोंङो बेयावहाय नांगौ बायदि बिदि बिबांनि खारै थाव खारै संख्रि बिब्दि होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बेयावबो ओ फालौ बा सामब्राम गुफुर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मस्ला मस्लि होनोबो हायो आरो । जोंनि बे हा हालामावहाय अनला ओंख्रिखौ बिब्दि सङो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे दोरोंङारि ओंख्रि आयदा। बे रायलायनायखौ जोंनि। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां जों रायज्लायन। सिलायनो मोननानै।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। दे अब्ला नोंथां औ दे।